हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ थालिर बिफांनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ जोंनि जायगायावथ' गोबां रोखोमनि जोङो थालिर बिफांफोरखौ मोननाय जायो जेनेबा हायथाथा थालिर पुरागल थालिर बायदि मुं होनाय जायो बैथोर थालिरखौथ' जोङो जेनेबा मोननानैबो जायो खायफा थालिरखौ आरो खायफा थालिरखौ बिदिनो गोथां गोथाङावबो जोंनिया ओ बिदिनो मैगं संनानै जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायफा थालिरफोर जाय थालिरफोरा जोंनिया सिङाव बेगरफोर थायो बैफोर थालिरफोरखौबो जोङो जेनेबा ओ जानाय जायो आरो बिदि थालिर बिफां फोर नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेनेबा मा रोखोमनि थालिर बिफाङा नोंसोरो नि नोंथांमोननि जायगायाव मोनो गोबाङैनो ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि थालिर दंफांफोरखौ मोननो हायो आरोना नोंथां
औ
बेबादिनो जोङो जेरैहाय गिबियावनो आथ आइथा थालिर बे आथिया थालिरखौ जोङो जोंनि ओनसोलावनो मोननाय जायो नोंथां न'खरफोराव दा बेबायादिनो जोङो आथिया थालिर सिनि साम्फा फराखर बेबदिनो आरो मालफग आरो बेबादिनो थालिर हायथा आरो बे जाहादि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबादिनो बेफोरनि गोथावाबो आलादा आलादा आलदा जायो आरो औ नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ जेरैबायदि जोङो नोंथाङा बुंनो थालिर बिफांखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायजायो आरो फिथाइ फिथाइजों लोगोसे जोङो बिफांखौबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जेरैहाय जोङो आइथा थालिरनि दंफांखौ खारै महरैबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जोङो बेखौहाय दानफायनानैहाय फिसा फिसा जिरनानैहाय सान्दुङाव फोराननानैहाय जोङो ओ अराव सावनानैहाय जा हाथ'फ्ला ओंखारगोन बे हाथ'फ्लाखौ जोङो ओ दैजोंहाय सरनानैहाय बे ओंखारनाय रुसिखौ जोङो खारै महरै बाहायो आरो बेनि मादाखौबो जोङो जावख'नानै लाबोनानैहाय बेबायदिनो सावनानैहाय खारै महरै बाहायो आरो नोंथां आरो जोंहा औ बे थालिर बिलाइ बे थालिर बिलाइखौ खौ जोंहा जेब्ला जोङो फुजा आरि होयो अब्ला जों बावथाय बावोना बे बाव बावनायाव बावनायावहाय जोङो लाइजौ लाइ बे बिजौखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो बेबादिनो जोङो थालिर दंफांखौहाय गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेब्ला जेब्ला जों न'खरफोराव हाबाफोर बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बे हाबाफोरावबो थालिर गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादिनो एसेबां मानि साजायामोन दानि दिनावहाय जेरैहाय साजायो गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो थालिर दंफांफोरजोंनो साजायला बायोमोन
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबायदिनो जोङो हाबाफोराव साजायनायबो नुयोमोन आरो बे लामानि दरखंआवहाय जेरैहाय थालिर दंफां जरासे गायनानैहाय बेयावहाय नारेंखल बा दैहु बेफोरबायदि दोननानैहाय आलारि बाथि लगायनानै दोनो‌ आरो बेबादिनो थाग्रा न' बा इसिं न' बेफोरनि दरखंबोहाय थालिर दंफां जरासे गायो आरो आरो जेब्ला हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ थोखोयो अब्ला बे थालिर दंफांनि सिङावहाय थोखैनाय जायो आरो थालिर दंफां गायनानैहाय आरो बेबादिनो जोङो आरो बेबादिनो जोङो जेब्ला दै बाना जायोमोन अब्ला गथ'फोरा बे थालिरनि नाव बानायनानैहाय जावनाय नुयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेफोरबादिनो जोङो थालिर दंफांखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ ओं नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय थालिर दंफां मा मा थालिर दंफांफोरखौ नुनाय जायो नोंथां आरो बेफोरखौ मा मा खामानियावहाय बाहायनाय जायो नोंथाङाबो एसे खोन्थानानै होदो
बुंनायाय बायदिनो थालिर बिफांखौथ' जों जायगायाव बिदिनो नुुबयो जेनेबा आयथा थालिर पुराखर थालिर जों आरो बिदिनो सिनि साम्फा बिदि थालिरफोरखौ जोंनियाव मोननो थाङो।
औ
बेफोर थालिरखौथ' जोङो जेनेबा ओ मैगं संनानैबो जानाय एबा गोदो जोङो फोमोननानैबो जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों बैफोर थालिर बिफांफोरखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खारै बानायनायफोरावबो बाहायनाय जायो। खोनादोंना नोंथाङ औ बिदि खारै जेनेबा नोंथाङाथ' बे खारै बानायनायनि आदबखौ फोरमायबायनो। जोंनियावबो बिदिनो बानायनाय जायो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो बेखौ थालिर बिफांखौ जोङो जेनेबा माबाफोर जोंनि न'खरफोर एबा गामिफोराव जुदि मा जेनेबा फिसायानो जेनेबा जोंनियाव माबाफोर खुंनाय जायो अब्ला जोङो बै थालिर बिफांनि जि दना बेफोरखौ बाहायनानै बेफोरखौ फुनानैनो जोङो जेनेबा ओंखाम जाहोनाय एबा माबाफोर बुट गाजि बायदि जाहोनाय। बैफोरावबो बाहा बाहायो दाबो जोङो बाहायनायखौ नुनो थाङो। ओ खिन्थु जोङो जोबोद ओ खम नुनो थांबाय गोदो बेखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन मा बै जोंनियाथ' दानिया दिसखौ बाहायो स गोदो जोङो दिसनि जायगायाव बेखौ गोबाङैनो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंनि जायगायाव। खोनादों ना नोंथां औ बिदिनो जोङो बेनि अनगायैबोथ' थालिर बिफांखौ बै जोंनिया हाबाफोरावथ' गोबाङैनो बाहायनाय जायो जेनेबा थालिर बिफां बुङोब्ला गोबां गोदो माने जोङो बे हाबाथिलिखौ साजायनायनिफ्राय लानानै एबा जोङो माने गासैबो जोंनिया थालिर बिफांजोंनो जायोमोन होननानै फोरमायनो हायो मानो होनबा जोङो गोदो लामायाव जेनेबा गेट बानायनाय बै गेट बानायनायनिफ्राय लानानै जोंनिया सिं सिं जोङो थालिर बिफांखौनो गायनाय एबा थालिर बिफां बिलाइजोंनो साजायनाय बैफोरखौ जोङो नुनो थाङो। मोन दाबो जोङो नुनो थाङो बेफोरखौ जेनेबा थालिर थालिर बिलाइ थालिर बिलाइजों जोङो बै जायगाखौ आबादथिलिखौ साजायनायखौ दाबो जोंनि जायगाफोराव सम सम जोङ नुनो थाङो थेवबो बेफोरो जोंनिया जोबोद खम जानो हमबाय आरो बे थालिर बिफाङाथ' जोंनिया जेनेबा बिलाइ बे बिलाइ बिलाइखौ जोङो दाबो जेनेबा फुजाफोर होबाथाय एबा माबाफोर जोंनिया थुगिफोर होबाथाय बेफोराव बै थालिर बिलाइनि बिजौखौ जोङो दाबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन ना बे थालिर बिफाङा मानो थाखाय इमान गोनांथि दङ नोंथांमोननि जायगायाव
औ नोंथाङा दानिसो जेरैबायदि बुंलांबाय जोङो फुजा होनायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां बेबादिनो जोंनोथ' जोंथ' बर'फ्राथ' जेरैहाय बाथौ सिबियारि नालाय बेबादिनो जोङो जोङो फुजा होयो आघोन मास बे बैसागु बेफोरावहाय जोंनो बे फुजा होनायावहाय बावथाय बावनो थाखाय जोंनो बे लाइ जौखौ गोनांथारा आरो नोंथां आरो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोङो ओ फुजा बा हाबा गोदो जोङो बे थालिर दंफांनि फस्लाखौ बा दना महरै दनाखौ थोरसि महरै जेने ओंखाम जायोमोन आरोना बेयाव बेफोरबायदिफोरावबो बाहायोमोन आरो नोंथां
औ
आरो जोङो ओ बैसागु बोथोरावहाय जोङो जेरैहाय थालिर दंफांनि फस्ला जायो आरोना नोंथां बे जोङो आथि बेनि फस्ला फस्ला महरै जोङो बे आथिया थालिरखौ दंफांखौहाय बाहायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो ओ दाननानै लाबोनानैहाय बेनि सिंनि बाहागोखौ गुरै बाहागोखौ जोङो बेबादिनो अमा बेदर बा दाउ बेदरफोरजों संनानै जायो आरो नोंथां बेबादिनो थालिर दंफांखौ जोङो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथाङादि फोरमायदों जों नोंथांमोननि जाय गायाव बै जोंनिया हाबाफोराव जि थालिर बिफां होयो न' जोंनिया ओ फाख बैफोर थालिर बिफांखौ मा थालिर बिफांखौ होनाय जायो नोंथाङा बुंना होगोना?
हाबायावथ' जोङो बे सिनि साम्फा थालिर दंफांखौ बाहायनाय जायो आरो बेबादिनो थथा थालिर होननाय दङ' बेखौ बेफोरखौ बिफांखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां गासिबो थालिरखौ जोङो गासिबो खामानियावनो बाहायजोबनाय जाया आरो नोंथां बेफोरनि खामानियाबो आलदा आलदा जेरैहाय जोङो ओ आइथा थालिर जेरैहाय जोङो जानाय जायो बेबादिनो बेखौ जोङो फुजाफोराव बाहायनाय जाया आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांजों बे थालिर बिफांनि बाहायनाय आरो बै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा मा रोखोमै थालिर बिफांखौ बाहायो बेनि सायाव ओ सावरायनानै आरो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदि ब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो लाखिथ'निसै नोंथां गोजोन्थों नोंथां